हेलौ ओ खोनादोना ओ अ अ। सिगां ओ रायज्लायनाया बयस एसे फिसा फैबाय थादोंमोन दा एसे क्लियार फैदों बारु। ओ ओरैनो ओ नोंथाङा जेनेबा जोंनि बर' ओ माबायावहाय हारियावहाय बा बर' समाजावहाय गोबांहाय बेबायदि ओ फेभरेट फेभरेट माने एखेबारे माने गोसोआवहाय जाय ओंख्रिया माने जाय खाजाया ओ बर'फोरनि थैयावहाय हाबनानै दङ'। बेफोर ओंख्रिफ्रा जेरैहाय ओंख्रि माने बाथोनबो होनजायो नाफाम बनायनाय ओमफ्राय औवा मेवाइ गनायनाय दा बेफोरखौहाय नोंथाङा बनायनो रोंगोन रोङा माने? दा नोंथाङा सासे ओ न'खर दै देगिरि बा सासे हिनजाव माहारि हिसाबै नोंथाङा नाफाम बनायो बा औवा मेवाइ बनायो। ओ बे औवा मेवाय ना फाम बनायनाय आइडियाखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा जेन आंबो इयुन समावहाय। आंबो नाफाम बनायनो आंबो औवा मेवाइ बनायनो आंबो माने नोंथांनि।
आं ओरैनो नाफामबानो। बानायनायखौ नुबाय। आरो। औवा मेवाइ बानायनायखौ नाथाय। बा आं नुफेराखैबाया। थ' बिफांसो आरो मेवायाथ' औवानिफ्राय ओंखारनाय गोरलै गजाखौसो मेवाइ होना होमबा।
नंगौ नंगौ।
आरो बिनिफ्राय मा बानायबावनो हायो नों। बिथांनि नुनायावहाय।
आङो नोंथांनोनो आङो आंनि नुनाय हिसाबै नोंथांमोननि जायगानि। ए जोंथु बानाय। ननायनि माखासे आइडिया बा आयदा बा। प्रसेसफोरा। एसे आलादा जायो नालाय आं नोंथांमोननिखौ सोंदोंमोन। दा नोंथाङा जुदि बानायनो रोङाब्ला आं आंनि जुनथु मिथिनायखौ आं नोंथांनो एसे सेयार खालामगोन दा। फार्स्टआवनो औवा मेवाइ खौ जोङो मा खालामो बांद्राय गिदिरखौबो नङा आरो दा जोङो जाय अनलाजों जायो बेबायदिखौनो जोङो। हाजोआवबो मोनो हाजोनिया बांसिन मोजां जायो। दा जोङो अरुणाचलावहाय जो। ब्ला जोङो अरणाचल। अरुचलाव बेरायनो थाङो अरुणाचल बेरायनो थाङोब्ला। लामा लामायावहाय जोङो बयेमाव फाननानै नुयो जे दा माने बिराद गोथाव जायो आरो माने दा जोङो बेखौ मिजि मिजि मिजि मिजि हानानै माथ्र बयेमावल' सोनानै दोन। नांगौ बार जाहोनो नाङा आरो बार जाहोयोबा गोखा जायो माने बुस्थुआ। दा बेवहाय जेबो सोनाङा सोनानैल' दोननांगौ। बयेमाव सोदो सोनानै। माथेनानै। दो बियो गावनो मा। दों माबानानै। रोसि जानानै बे रोसिया मा होनदों बिराद गोथाव जायो आरो माने बुस्थुआ।
थाखाय
ओम बोथोरनि दोनथुमनानै दोननाय औ औ नंगौ नंगौ दा आङो औवा मेवाइ आरो बेबायदि नाफाम जोंनि बर'
बेखौहाय दोनथुमनाय ना गुन्द्रा।
ओ गुन्द्रैया बेलेग। गुन्द्राया बेलेग गुन्द्राया माने गोरान बुस्थु। दा माने बियो मेवाय गो फैगोन आरो गुन्द्रि या जोंना माबा गोग्लैयो जेरैहाय खुमब्राखौबो गुन्द्रा बानायो खोमा ना?
आं। फेराखै बानायनो हागौ माने जायगा लायै जायगा जानायनि आदब खायदा नियम खौ बेलेग। आरो मैगंफोरा बो मोननै। फ्रोबो आलादा आलादा।
नोंगौ। मुला मुला। खौ गुन्द्रु खालामना अनलाजों जायो।
बानायो।
दा नाफामखौ नोंथाङा बानायनो रोङा होमबा?
नाफामखौ हागोन बानायनो। आं जा रोंगौ खोन्थानोसै। नाफामखौ जोंनि थिं जेब्ला दैज्लां बोथोराव दुब्लियावहाय गोबां ना दावनानै फैयो अखानि दैजों अब्ला बे नाय। गामिनि सुबुंफ्रा दुब्लि बारियावहाय सेन बा ख'खा बा मुसारि सानानै लायो आरो बे समाव जों गोबां ना मोनो। बे ना खौहाय सान्दुं सायनानै फोसाबनानै सान्दुं गोसायाव ज्रिं ज्रिं राननाय फोराननांगौ जायो।
औ।
खौहाय जोङो सानथाम सानब्रै बिदिनो जिसे हायो गोरान खालामनानै फोरनानै नांगौ जायो। बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय उवालाव देनांगौ जायो। गुन्द्रा खालामना एकदमबारे मिस मिस मिस देग्लिनानै लायो आरो आरो बे जोंओ बेखौ सिदोमा खालामनो थाखाय थास'नि बिसं जायखौ बिसं बेखौहाय जोङो बे ना गोरान देनानै गुन्दै बानायनाया। बेहाय देग्लिफायो अब्ला बे ना गुनद्राया सिदोम सिदोम जायो आरो।
जेब्ला जों देनानै लाखाङो अब्ला आरो दा देनायनि सिगां थियारि खालामनानै दोनखानाय औवा।
औ।
खौ हास'नानै लाखानाय। फारसेथिंजाय गान्थि गोनां आरो फारसेथिंजाय खौ हास'नानै लायो मो मोखां जानायनि गुदुं जानायनि बै औवा। हासुुंआवहाय जोङो मोजाङै।
उम।
होनांगौ नारसो नारसोनो एकदम बारे गोरानो बार हाबनो हायि बायदि।
औ औ।
बेनि उनावहाय जोङो बिनि सायावहाय थालिर बिलाइ गोरान जेब्ला ना गोरान
दा नै आं मोनसे आरो नों थां नाफाम बानायनो थाखाय मा मा लगायदेरनाय जायो माने।
आंनि नुनायाव आं थास'खौल' होनाय नुदों। गुबुन जायगायाव गुबुनबो होनो हागोन। आरो। जोंनि ओनसोलावहाय ना फाम देनो थाखाय ना गोरान आरो थास' बिस'।
ओरैनो थास'खौ मा थास'खौ बांसिन होनायखौ नुनो मोनो।
थास' गोसोम। हाग्रानि थास' गिदिर गिदिर। नि देन्थाखौ होयोब्ला गोथावसिन मोदोमो।
नंगौ नंगौ नंगौ जोंनि साइदथिंबो बेबायदि। बिदिनो बानायो खिन्थु आङो मिथिनाय बायदिब्ला गोबां जायगायावनो बेलेग बेलेग जायो नालाय सोरबा सोरबा आं होनायखौ नुवाखै जोंहा न'आवहाय होफेरा। खुमब्राफोरखौबो सोरबा सोरबा एरनायनि थाखाय माने।
जानो हागौ माने खुमब्रायाव दै दं जेरै थास'आवबो दै दं सिदोमा जानो थाखाय होनो होयो होननानै खिन्थानायलाय। आ बेखौ आरो जेब्ला सोनानै लाखाङो थुम थुम गोरानो। बेनि सायाव थालिर बिलाइखौ गो गोरान बिलाइखौ
औ
माने थोन थोन नारसोनानै होयो आरो बे बुरजा होगोन आरो बेहाय एम्फौ एनलाफ्रा हाबनो हाया बार हाबनो हाया बेनि थाखाय आरो बेनि सायावहाय हा हाखौ दैजों
उ
हाब्रु बानायनानै लायो एसेनो बेखौहाय बिनि सायाव होयो थियो आरो साखायफैया बै बिलाइ गोराननि सायाव हाय खारैबो लुनानै होनायखौ नुनो मोनो
आदसा आदसा आदसा
माने जाहा जाहाथे गाज्रि जाया आरो बै सिंनि ना गुन्दैदिग्लिनाया
ओमफाय ओ बेखौ बानायखांनायनि उनावहाय ओं बेखौ बानायखांनायनि उनावहाय नाफामखौ माबायदि जायो? सानबैसेनि उनावहाय जानाय जायो नाफामखौहाय ओ नाफामखौ नों बानायखांबाय बानायखांनायनि उनावहाय औवायावबो सोखांबाय थालिर बिलाइ होनानै हा होनानै आरामसे लिर थेनानै दोनबाय बेखौहाय बेसेबां गोबाव दोननानै आरो माबायदि जायो माने बेखौहाय
अ बेखौहाय द दानसिमहालागै दोनोब्ला बेनि नानि नाफामनि मोदोमनाया बिराद गोथाव मोदोमहोयो।
मास मोनसेसोनि गेजेराव जाना
खायफाया जायो अब्लाबो माने ओंख्रि गैयि समाव अब्लाबो जेबा दा दानि जोंहा जुलाइ दानावहाय बानायो अब्ला जेब्ला बेखौ जोंहा डसेम्बर दानावहाय जाहोयो अब्ला बै समाव जोंहा बोथोरजों लोगोसे दुन्दिया गोरलैबो मोनो नङा होमबा
औ
दुन्दिया गोरलै जोंहाय समाव ओंखाम गुदुं गुदुंजों नाफामखौ संना जायोब्ला बिराद गोथाव मिलौनाय मोनो आर
नोंथाङाबो दा ओ नोंथांङाबो दा बानायनो रोङो होमबा दा नोंथांङा ओ नाफामखौ जेनेबा बानायनो रोंबाय जेनेबा नाफाम संनाय समावहाय मा मा होयो माने
अ आं बिनि थाखाय ना फाम सङोब्ला सिगाङावनो नों नाफामखौ बेसे बुरजा संगोन बेनि सायाव मानो होनबा नाफामखौथ' खायफाया जहल जानाय खोनानो मोन्दों। अब्लाबो सोलाने जानाय नाफाम एसे बाथोन बायदिखौ आं साब सिन मोनो जानायावहाय बेनि थाखाय एसे नाफाम खौ एरननानै लाग्रोनांगोन नोङो बेजों लोगोसेनो आ सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बानलु थाव होनानै माने आं सिगाङावनो थाव हरग्रोगोन सारायाव बेनि उनाव सामब्राम बुजा हानानै ला खानाय बानलु हानानै लाखानायखौ मोजाङै एवग्रोगोन आङो बेनि उनावहाय आङो आरो बै नाफाम लानायखौ बेखौ आं बे थावजों एसे एवस्रोबावो आरो। गुबुना आलादा संनो हागौ नाथायबा आं बेबायदि बिदि आयदाजों सङो एवस्रोनानै जेब्ला एवनाया मोदोमो अब्ला आं बेवहाय दै होनानै ग्लब ग्लब गोदौहोयो आरो। आरो ग्लब ग्लब गोदौ होननानै जेब्ला सम जायो अब्ला आं बेहाय सामब्राम गुफुर गरनैसो देनानै मोदोमनायनि होयो आरो बेजों लोगोसे गोजां बोथोराव जायोबा दुन्दियाखौ होयो अब्लाना बिराद गोथाव मिलौलायनाय मोदोमसै आरो ना।
होमबा नोंथाङा होमबा नाफामखौ गोबां गोथाव आयदायाव संनो रोङो होमबा। नोंथांनि
खायफाया आलदा रोखोमै सङो गोबाङानो खोनथादों आलदा आलदा रोखोमै सङो जोंनि जायगायावबो न'खर लायै नखर आलदा सङो। रोसि जानायबो नुनो मोनो। आरो सोराबा एवा ला सिनो माबोरैबा आलदा आलदायैबो। सङो आलदा खान्थियै बो सङो।
नोंथांनि आङो सोलोंगोन मालाबा समावहाय नोंथांनिजोंथ' सामब्राम पियास थाव होनानै संनाया। गोथाव जागोन, आङो बेलेगनि न'खरावहाय माबायदि संनायखौ मोनजादों बिसोरो मा खालाम
ग्लब ग्ल ग्ल खालामनानै हायखांनानै होसिगोन बानलु संख्रि होनानै बेखौ फोरानबाथाय बे जाबाय आरो माने बुस्थुआ
खोनानो मोनासै?
औ औ खोनादोंना?
औ बुंफिननो हाग भन् साइ ब
आङो गुबुन न'खराव मोनजादों नाफामखौ दा बिसोरो माबायदि सङो माने दैखौहाय फार्स्टआव रुग्रोना लानानै नाफामखौ होनानै ओफ्राय बेवहाय जिखुन नांगौ होन बुस्थु फुस्थुफोरखौ होनानै जेब्ला दैया रानो अब्ला बेखौ जायो आरो माने मानसिफ्रा
अ जानो हागौ बिदिजोंबो खान्थि संनायाबो गोद थाव जायै जानो हागौ
माने बियो थाव थाव थाव होआ आरो माने बेवहाय अनलि बयल
अ जानो हाग औ जायगाालाय जायगा औ दे